खोनादों ना नोंथां
औ खोना औ खोनादों नोंथां।
औ औ
नोंथाङा फ्रि होन होनदोंमोन नोंथां?
औ औ फ्रियैनो दङ आङो।
औ नोंथाङा फ्रियैनो दोंबा आं मोनसे टपिकनि सायाव जेनेबा नोंथांजों सावरायलायनो होननानै जेनेबा कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ औ
सावरायजागोना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे।
नोंथांजों मानि आं नारजि ओंख्रिनि बागै सावरायनो नायदोंमोन जेनेबा जों जोंथ' नारजि ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोंबो जेनेबा मिथिखागौ एसे नङा होमबा नोंथां नारजिनि बागै जेनेबा जोङो नारजिखौथ' जों जेनेबा गिबियावनो जों फैयो नङा होमबा फाथो नङा होमबा फाथ। थोननिफ्रायसो जेनेबा जोङो नारजि बेबायदि गोरान जेनेबा बेखौ हानानै जेनेबा सान्दुंआव फोराननानैसो जेनेबा बेखौ फाथो बा फाथोनिफ्राय जेनेबा जों नारजिखौ बानायबाय बिलाइनिफ्राय नङा होनबा नोंथांं।
औ औ नंगौ‌।
खोनादों ना बेबादिनो जेनेबा जों फाथो औ फाथोखौ जेनेबा जों गिबियाव गायग्रोना लानाय जायो जेनेबा
औ
बेनि उनाव जोङो नारजि बेफोरबायदि बानायनाय जाबाय जेनेबा गोरान बेखौथ' अमा बेदरफोरजोंबो जायो नोंथां नङा होमबा।
औ औ
खोनादों ना?
औ खोनादों।
खोनादों ना नोंथां औ। नोंथाङा होमब्ला नारजि ओंख्रिनि नारजि ओंख्रिनि बागै एसे बुजायनानै बुजायना हो आंनो जेनेबा फोरमायना होयो बेबायदिनो नारजि ओंख्रिनि सायाव।
औ औ औ ओ नारजि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला अब्ला जोंनाथ' बेबो बर'नि माने मोनसे दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिखौनो होननानै बुंनांगोन आरो। दा खोनादोंमोन नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ अ ओमफ्राय नारजिखौ जोङो सङोब्ला गिबियावनो बे नारजिखौ मोजाङैनो ओ फोरान माने सुनानै दसे सम सोमनानै दोनो आरोना ओमफ्रायहाय सोमना दोननानै बिनि एसे बिज्ला बिज्ला ओंखारो आरोना बे नारजिया बेनिखायनो दसे सोमना दोननानै मोजां सुयो आरो ओमफ्राय सुनानै मोजां सेबो सेबखांनायनि उनाव बिदि थौफोराव बा सारायफोराव जिखुनु जाया माने जायहा जेराव सङो बेयाव आरो बेयाव होनानै ओ बे माने बेखौ दैजों लोगोसे होनानै बेयाव खारै होनानै बे खौ मोजाङैनो रुनानै लानाय जायो आरो खारै होनानै ओमफ्राय
औ
जेब्ला खारैया गेब्लेयो अब्लाथाय माने सानाय जायो आरो ओमफ्राय जोंहाथ' बांसिनानो नारजिफोरखौ अमा बेदर बिदिफोरजों जानाय जायोना नारजि अमा बिदि
औ जायो नोंथां। बेबायदि जेनेबा जोंथ' नोंथांमोननि जेबा खारजोना कास बेबायदि होनो नङा होनबा नोंथां।
औ औ
मानसि थै बाजि जेनेबा दाहा एंगारो बेवहाय थ' जेनेबा जों नारजिखौ नांगौ जायो नङा ओमबा नोंथां नोंथांमोनजों माबायदिया नोंथांमोननिजोंबो जेनेबा मा बायसा जेनेबा बेबायदि औ सारादु सारादु होनोना नोंथांजो मोननिजों।
औ औ
औ बेबायदियावथ' जेनेबा जोंनो नारजिया गोनांथिथार नङा ओमबा।
औ
बेबादिखौथ' जोङो फुङावनो जेनेबा मैगं हाखांनाय बेबायदिफोराव जोङो नारजि जायो नङा ओमबा नों थां जोङो बेबायदि नोंथांमोनिजायबा मा बेबादि थासारिबो दोंना गैया जेनेबा?
जोंथिंबो बिदिया दङ जेनेबा मानसि थैब्लाथाय बे माने जाहोनाय जायो आरो सारादुफ्राव माने सोमोन्दो गारनाय बे मानसि गोथैजों औ
औ नङा जेनेबा बेबायदि नारजिखौ जेनेबा फुंफोराव बेबायदि जानाय बेबायदि नियमा दोंना गैयाबा नोंथांमोननिजै
फुङाव जानाय माने बिदि
फुङाव फुङाव औ जोंनि जायबा बिदि दोङो आरो। जेनेबा फुङाव जेनेबा
नेम गैया आक'
जेनेबा जोंनियाथ' नेम बेबायदि थिना दोननाय गैया जेनेबा ओरैनो जेनेबा जों जोंनि जोंनि बे ओनसोलखिनियाव दोङो आरो जेनेबा फुङावनो जेनेबा मेगं हानो फैयो नङा ओमबा नोंथां
औ औ
गामिनि जेनेबा न' खाथिनि बेबायदि भागि जुगि बेफोरो सोरनिबा न'आव मैगंहानो फै जेनेबा बिसोरथ' ओंखाम जालाङो नङा होमबा बेसानावनो बेयाव जेनेबा नारजिखौ जेनेबा संनानै जेनेबा मा होनो बेबायदि गोथैनि जेनेबा सुवाखौ थांहोनाय जायो जेनेबा बेबायदि जानानै औ नोंथांमोन जे बेबादि लंनाय गैया जेनेबा आं बेखौ सोंदोंमोन आरो नोंथांनाव
औ औ माने आङो जोंथिं बिदि नुवाखै खालि बे सारादु समाव मा होनो रायजोफोरखौ ओंखाम आरि जाहोब्लाथाय बे नारजिखौ माने होनाय औ
औ दोङो जोंनियाबो बेबायदि औ जोंना होमबा जियानो जा जादोंला बेयो जोंना नारजिखौ एसे बेबायदि नारजिखौ नोंथाङा माबाय माबैसा मोनो जेनेबा एसे फोरमायना होदो नोंथां
अ ओरैनो नारजियाथ' जानो जोंनि थाखाय माने जोंनि बर'फोरनि फेभरेटसो होनना बुंनांगोन आरो बयबो जानानै मोजां मोनो जिहेथु ओमफ्राय आंबो जानानै मोजां मोनो आरो दा जोङो बै गिदिर गिदिर हटेल बायदिसिना बिदिफोराव थांबा थाय माने नारजि ओंख्रि मोनजागौबा साननानै नायगिरलायनाय बिदि जायो आरो दाथ' औ टाउन सहरफ्राव जेरै हटेलफोर बर'नि हटेलफोर जायोबा बै नारजि अनला बेफोरखौ मोनजानाय जायो आरो ओंखायनो माने मोजां मोनो दा खायसे गुबुन हारिफ्राबो जानो थाङो माने मोजां मोनो आरो बिसोर
औ औ नंगौ नोंथां जेनेबाथ' नारजियाथ' गोखा जाखायो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना औ गोखैआथ' जेनेबा बेखौ थ' रावबो गोखाखौ खारनोबो हाया जेनेबा बेबायदिनो खा नङा होमबा बेथ' फार फाथो बेबायदिनिफ्रायसो जायलाङो नङा होमबा नोंथां जेनेबा नारजि जेनेबा नारजिखौदो अमाखौथो संनायाव मा माबायदि जेनेबा संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ नारजिजों अमाजों संनो थाखाय गिबियावनो माने नारजिखौ एसे सोमनानै सुनानै लानाय जायो आरो मोजांनो बिनिफ्राय जोंहा ओ अमा बेदर खौबो मोजाङैनो एवग्रोना लाखानाय जायो आरो बानलु संख्रि गासि बो होनानै थावजों एवना लानाय जायो मोजांनो ओमफ्राय बिनि उनाव नारजिखौ बे दोफ्राव होनानै खारै होनानै रुग्रोनानै लानाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ रुनानै बे खारैया बिराद गोबौजोंसो रुयो आरो ओमफ्राय जेब्ला रुयो अब्लाथाय जोंहा सागं दङना बे ओंख्रि साग्राया बेजों साग्लिनानै मोजांनो ओमफफ्राय जेब्ला गेब्लेयो अब्लाथाय अमा बेदरखौ होसन होना होयो आरो ओमफ्राय बिदिनो दसाया मोननैजों गोबाव संनानै मोनहोनानै ओ संख्रि बानलु साखिनानै बिदिनो जोंना संनाय बा मोननाय बिदि जायो आरो बे इमान गोरा नङा आरो नारजि ओंख्रि संनाया
औ एसे अनलानिसो जेने अनला बिदिफोरनिफ्राय जेनेबा एसे खर्स जायो आरो नोंगौन' नोंथां नोंथांमोनाथ' जेनेबा नोंथांमोना थ' जेनेबा संफेरबाय थानाय बिदिबायदि जोंथ' जेनेबा संनाय जाया नङा होमबा
औ औ ओमफ्राय दानिया मा खालामो औ औ दानिया मा खालामो जोंथ' गामि बिदि टाउन सहरफ्राव थाबाथाय जोंना बिदि सागंफोरबो मोनबाय थाया
औ मोना नों मोन मोना नोंथां मोना
जोङो जोङो मा खालामो बे माबाखौ अनलाखौ माबा नारजिखौ मा होनो साराय गुदुंबा ओंखाम संनायनि सारायफोरावनो बा मालाबा सारायफोरावहा होनानै एवना लाग्रोयो आरो एवना लाबाथाय गेस जायो ना बेखौ गेसरेम जाबाथाय बेखौ सिफले जोबो आरो जोङो फिसा फिसा गुन्द्रा जासिगोन आरो गेस्रेम सिफ्लेबाथाय ओमफ्राय बेखौ जोङो डायरेक्टनो कुकारफोराव होनानै ओमफ्राय खारै होनानै डाइरेक्ट रुखायो आरो औ औ माबाया माने मा होनो औ औ नङाब्ला साग्रा गैया नालाय जोंहा माजों गेब्लेहोनो
औ टाउन सोहोराव थ' बेबायदि सागं बेबायदिफोरखौ बहा मोननो आरो नागिरनानै नङा होमबा बेनिखायनोथ' जेनेबा गामिजों टाउनजों जेनेबा आलादा जाखायो बेनि थाखाय बेबायदिफोरनि थाखायनोथ' नङा होमबा दे बुंलाय नोंथाङा मा बुंलाय
औ बिदिनो जेनेबा जोङो मा होनो कुकारफ्रावनो बिदि संनानै जायो आरो उफाय बैयाव माने न'नि बायदि दोरोङारि संनाय बा अराव संनाय बेफोरनिफ्राय माने गोथावसिन जाया आरो बियो थेवब्लाबो माने जानो लुुबैबाथाय जायो आरो
औ नोंथां नोंगौ नंगौ नोंगौ
औ नोंथाङा नारजि ओंख्रिखौ माबोरै माबोरै जायो बेखौ एसे मिन्थियो नामा
जेनेबा आंथ' जेनेबा संफेराखैबो दिनैहा लागिसि बेबायदि जेनेबा आंथ' जोंनियावबो बेबायदिनो नोंथांमोननि बायदियानो संनानै जायो जेनेबा आंथ' जेनेबा संनायखौबो नुफेराखै नारजिनिखौ जेनेबा अनलाफोरखौ नुदोंबाबो बेनिखायनो आं बारा मिथिथ'ला जिखिनि मिथिगौ जेनेबा नोंथाङा नोंथांमोननि बायदिनो जेनेबा जोंनियाबो बेबायदिनो नारजिखौ फार्स्टाव माबाना लाग्रोबाय बेनि उनाव जोङो सागंबायै बेबायदि सों सानानै जेनेबा बेदरफोरखौ एवफ्रामना गारलाना होबाय बेबायदि मोनबाय बेबायदिनो जाहैयो आरो जोंनाबो
औ औ नंगौ जोङो माने नारजिखौ बै गो गोथाङैबो जानायखौ नुयो आरो खायसेखौ मा होनो बेखौ औ बानलु पियास बायदिसिना लगायनानै थाव होलाय लायनानै मोजां सिफेलेनानै बिदि जायो आरो खायसे खायसेया
औ जेनेबा गेस्टिक बेफोरबायदियाव खारो होननानै जायो आरो खायसेआ नङा होमबा नोंथां उदै बे बा जेनेबा मानसिनि देहायाव गेस जानाय बेफोरबायदि खारो होननानै जायो आरो
औ औ नंगौ औ
दा होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथाङा जे नारजि ओंख्रि संनायनि बागै जेनेबा फेहेरना होबाय बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ औ दे बिदिब्ला नोंथां औ
गोजोननाय थाबाय
गोजोनथों नोंथां।